औ मा खामदों?
दङ ओरैनो
औ ओम नोंथाङा आंनो मोनसे बाथ्रा सेयार खालामनो हागोन नामा?
औ मा बाथ्रा?
माने अनलाखौ मारै सङो?
अनलाखौहाय जोङो ओ अनला ओंख्रिखौहाय जोङो गोबां ओंख्रिफोरजों जा-जायो आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो अनला ओंख्रिखौ माने संनो थाखाय दाउ आरो लाइजों संनाय अनला ओंख्रिनि सायाव आं बुंनो लाबाय। उम अनला ओंख्रिखौ जोङो गिबियाव माइरंखौ सोमना सोमनानै औन उनाव उम देबाय ओमफ्राय देना लानानै
औ
अन गुन्दै खालामबाय खालाम खांना जोङो गिबियाव थाव सेरग्रोना ओमफ्राय सामब्राम बानलु हानानै जोङो गैया
उम
एवना लानाय जायो
उम
औ दाउखौ दाउखौ होनाय जायो
उम
दाउआ एसे मोनखांनायनि उनाव जोङो लाइखौ होनाय जायो
उम
बेनि उनावहाय जोङो दै दै होनाय जायो ओमफ्राय ओमफ्राय बिनि उनाव दसे गोदौहोनानै खोबहाब खोबहाब दोननानै जोङो अन गुन्दैखौ हो होनाय जायो उनाव इसे खारै होनाय जायो अब्ला दसे गोदौ होनानै बे अनला ओंख्रिया मोन-मोननाय जायो बिदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो
उम उम
ओमफ्राय नोंथाङाहाय मोनसे ओ नाफामखौ माबायदि बानायो बेनि सायाव बुंनो हागोन?
ओ बुंनो हागोन
औ दे होमबा बुंदो
जोङो मा होनो नाफामखौ बानायनो थाखाय सिगाङावनो ना नांग्रोगौ ना फिथिख्रि एबा ना मावाफोरखौहाय सिगाङावनो हमना लानायनि उनाव बेखौ मोजाङै फोराननानै लायो आरो ओमफाय मोजाङै फोरानना लानायनि उनाव ओ बेयाव होफानो थाखाय जोंनो थास' गोसोमनि बिसं ओमफ्राय बिदिनो बेलेग थास'फोरनिखौबो होजायो ओमफ्राय बेनिफ्राय थालिर फस्ला इफोरखो होनो हायो आरो ओमफ्राय बेफोरखौबो होफानायनि सिगाङावनो थास' बिसंखौबो थालिर फस्लाखौबाबो जिखुनु माखौ होयो बेखौ मा होनो फिसा फिसा हाना लानानै मोजाङै हानानै माने सानदुंआवहाय फोरानो आरो मोजाङै रानहोग्रोजोबो। ओमफाय बेवहाय बेखौ रानहोखांनायनि उनाव ओ नाफामजों ना गोरानजों ओमफ्राय बे थास' राननाय ओमफाय थालिर फस्ला राननायजों अ देनानै लायो आरो ओ उवालफोराव देनो हायो एबा थबसिफोराव देनो हायो। सिगांहाय बर'फ्रा उवालफोराव देयोमोन आरो। ओमफ्राय दा आथिखालाव बयबो बिदिनो जानला मोनला बाहायसै आरो ओमफाय बिनि उनाव दैखांनायनि उनावहाय इखौ मोनसे माबा इदिनो जेनेबा बार हाबनो हायि बायदि आरो बार हाबनो हायै बायदि बयाम फोरावहाय सो नानै दोनो ओमफाय सोनानै बेखौ मोजाङै मारिनानै दोनो आरो ओमफ्राय सिगांनि दिनाव जेनेबा बर'फ फोरा मा होनो औवानि औवानि हासुं बानायनानै बेद देनाय नाफामखौहाय माने एक-एकदम मोजाङै देग्लिथारो आरो मो-मोजाङै गेेब्लेनाय बेखौहाय माबायाव सोनानै दोनोमोन आरोना औवा औवानि हासुं बानायनानै इयावहाय सोना दोनानै थोन थोन सोना दोननानै बेखौ मोजाङै होथेनो थाखाय जि मो जांफोरखौ एसे माबानानै बिसिला बायनानै बेखौहाय होथेनानै खाथ'ब खाथ'बनानै दोनोमोन आरो ओमफाय आथिखालाव भयामफोरखौ बाहायसै आरो मोजाङै बार हाबनो हायै बा बि खाथ'बनानै दोननो थाखाय ओमफाय बेनि उनाव मास मोनसेसोखौहाय बिदिनो दोननानै सान्दुंफोराव दोननानै मानानै मास मोनसेसो एकदम बार हाबोहोआ माहोआ बिदि दोननानै उनाव मास मोनसेसोनि उनावहाय बेखौ जाजायो आरो ओ बोसोर सेहालागैबो जानो हायो ओफ्राय नों माब्लासिम जायो आरो ओमफ्राय बेखौ जानाया बो मोननै माने गोसोबायदि जानो हायो सोरबा बाथोन बायदि खालामना जायो सोरबा बिदै बायदि खालामनानै जायो बिदि आरो ओम बाय साम ओंख्रिनि बारै खोनथानो हागोन नामा?
हा
साम ओंख्रिनि बारै खोनथानो हागोन नामा?
साम
औ
सामखौहाय एसे साफा खालामनानै माने सुग्रोनानै
ओं
हग्लिनानै ओमफ्राय सामखौ दाननाय जायो
उम
ओमफ्राय दाननानै लाग्रोना बेखौहाय खारैजों रुइग्रोनांगौ
उम उम उ ओमफाय माबा खोमा न बिदि सामखौ मोननै जातनि जायो खोमा सामखौ ना?
औ औ मोननै जातनि जायो
साम मोनसेया साम लादाय ओमफ्राय मोनसेया साम गोलाव ना बिदि होनोमोन दा ओमफ्राय सबायफोरजों जानो हायोना
औ सबायाइफोरजों जानो हायो।
उम
मस्ला मस्लि बिदि बानलु देनानै होनाय जायो सामब्रामफोरखौहाय
ओ ओमफ्राय सोरबा सोरबा माने सबायजों अनला बायदि जानानै ओमफ्राय सोरबा सोरबा बेखौ माने एवनानैबो जायोना माने माबाखौ बखनानै साम लादायनि बे सिंनिखौ बखनानै
औ
सोरबा सोरबा माने आलुफोरजों एवनानै जायो।
औ उम ओमफ्राय हाय नोङो बरनि गिबिसिन सलमा बिजाबनि मुं खौ खोन्थानो हागोन नामा? उम बर'नि गिबिसिन सलमा बिजाबा जुजायनि अरमोन ना?
औ औ औ जिुजायनि अर।
औ
ओमफ्राय लिरगिरिया सोरमोनथाय?
लिरगिरिया ओ
जुजायनि ओ बिद्यासागर नार्जारि। नंगोना नङामोनबा
चितरन्जन मुसाहारि।
अ अ अ
उम ओमफ्राय आरो ओ बरनि
औ
बर'नि बर' फिसा अ आयेन बिजाब बेसां बेसेबां मायथायाव ओंखारदोंमोन?
ओ र गोसोखांनि।
बर'नि
ओं र
फिसा अ आयेन बिजाबाहाय जिगुजौ जिबा मायथायाइाव ओंखारदोंमोन ना?
औ औ जिगुजौ जिबा।
औ ओमफ्राय बर'नि गाननाय जोमनायनि सायाव इसे बुंनो हागोन ना?
गाननाय जोमनाय
औ
ओम बरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुंबा मोननै लानो गोनां जायो हौवाफोरनि मोनसे इनि उनाव हिनजावफोरनि मोनसे। ओमफ्राय हिनजाव फोरनियावहाय दखना ओमफ्राय जोमग्रा फालि ओमफ्राय हौवाफोरनियाव दङ गामसा आरो ओ आरनाइ गस्ला
औ
अ
दे होनबाना
औ दे